औ खोनादों नोंथां नोंथांङा ओरैनो दा मा खालामगासिनो दंङ'
आंङो ओरैनो दा बाहेरायाव जिरायनानै दंगासिनो दं नोंथां नोंथांङालाय
औ आंबो इदिनो ओरैनो दंथ'यो दायो जिरायनानैनो नोंथांङा ओ फ्रिब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होनानैनो
औ औ नोंथां औ सावरायजागोन दे नोंथां
औ जोंनि आयदायानो जाहैबाय जोंनिया ओ अमा फिसिनायनि सायाव आरोना नों
औ औ औ
अमा फिसिनाय होनना बुङोब्लाथ' जोंनिया अमाया जोंनिया ओ बर'फोरनि ओ बयनिफ्रायबो बांसिन जाजानाय
औ औ नंगौ
बेखायनो माने जोंनिया बयनिबो बर'फोरनि न'खर न'खर माने अमाफोरखौ बांसिनै जों फिसिनाय जायो आरो
औ
जोंनिया बिदिनो जेरै जोंङो उन्दैनि फिसानिफ्राय ओ जोंङो अमाखौ गावनि न'आव गैयाब्ला माने गुबुननि बाबो जोंङो हाथायाइ बाजार बा सोरनिफ्रायबा जोंङो बायनानै लाबोयो गिबियावनो नंङा होमबा बेखौ बायना लाबोयो जोंनो आरो अमा फिसिनो थाखाय जोंनो मोनसे जायगानिबो गोनां जायो जेराव जोंङो। न'नि एसे जानगारावहाय जोनो मोनसे जायगा खालामना होननाय जायो बेयावहाय थिंनि बा न'आव मोनसे उखुम होनानै होनाय जायो आरो बेनि सोरगिदिंहाय जोंङो बेरा दुमना होनाय जायो आरो ना नोंथां जाहाथे जोंनि अमाया गुबुनाव बारलांङा बेनि थाखाय
औ
औ आरो जोङो बेबायदिनो लाबोनानै अमाखौ बेवहाय दोनफैयो दोनफैनानै जोङो जेब्लानाखि अमाया गोरलै बे समावहाय माने जोङो गुन्दैखौहाय डायरेक्टलि होनाय जाया आरो ना नोंथां बेवहाय जोङो ओंखामखौ गुरै रुनानै जों माने गुरै संनानै जोङो बेजों लोगोसेहाय जोङो माखासे थास' रुनायफोर बेफोरखौ जों माने होनाय जायो आरो थास'फोरखौबोथ' जोंनिया बारिफोरावनो जोङो मोनखायो बा अबबा जाम्फैफोराव जोंनियाव बांसिनै थाखायो नालाय बेखौबो जोङो लाबोनानै रुनाय जायो आरो अमानो होनो थाखाय आरो बे बायदिनो जोङो आरो गुन्दैहोन एसे जेब्ला अमाया जोंना बिदिनो मास मोनथामसो जायोब्ला माने जोङो बेनो गुन्दै होनाय अबस्थायाव फैयो आरो ना गुन्दानो हानाय जायो अमाया बे समावहाय जोङो गुन्दैखौ जोङो जोंनियाथ' गुन्दैया बो न'आवनो थाखायो जोंनि बर'फ माने माइ आबाद मावनानै जाग्रा नालाय जोङो ओ मिल सौहैनायनि उनावहाय जोंना गुन्दैया फैफाखायो। ओ जेब्ला जोङो गुन्दैखौ बिदिनो दैजों लगायनानै बा जोंनिया ओंखाम खालाय फोर थायोब्ला जोङो बेफोरखौ होफायो। आरो जोंना जि थास' रुनाय बेखौबो जों माने एसे होफानानै जोङो अमानो होनाय जायो आरो नोंथां जेब्ला जोंनिया ओ अमाया एसे गिदिर जायोना अब्ला माने जोङो आदारखौ जोङो एसे बांसिन बांसिनै जोङो होनो गोनां जायो। मानो होनना बुङोब्ला अमाया गोबां आदार जायो जेसेबां आदार होयो एसेबांनो माने जोंनियाव अमाया देरनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो औ आरो जोंनिया मोननै रोख खोमनि थायो अमाया ओ जेरै बुन्दा आरो बुन्दि थायो जोङो बुन्दिखौहाय जोङो माखासे जोङो जेनेबा फिसा ओ बा जोलै आज आजायनो थाखाय जोङो लाबोनाय जायो आरो
औ औ औ
आथिखालिथ' जोंनि अमा फिसानि बेसेनाबो जोंनिया बा रोजानि गोजौबो जाबावबायसो दो जोबथायानो जोंना बा रोजासिम थाङो औ आरो जोङो ओ जानाखि बुन्दा अमा जों बेफोरखौ मानेहाय ओ दाइन मास बा गु माससोनि गेजेरावनो जोङो फाननो हानाय जायो आरो
औ औ औ
जोङो बेखौहाय ओ खुद गावबो हाथाइ बा बाजार फोरावहाय जोङो गोदानानै फानहैयोबा सोरबा बेफारिफोरनो जोङो फानहरनाय जायो आरो
औ औ
जोंनियाहाय ओ अमा फिसिनायाबो मोनसे गोरलै रां खामायनो थाखाय गोरलै ओ राहा आरो ना मोनसे जेनेबा जोङो अमाखौहाय जोङो बारोजायाव बा ओ बायनानै लाबोयो बेनि उनावहाय जेब्लानाखि गु बा दाइन मास जायो अब्ला जोंनिया माने नैजि रोजा ओ जिबा रोजा बेसिम जोङो मोननाय जाहैयो आरो औ आरो ओ जोंनिया माखासे बेयावहाय खरसाबो थाङो ओ गुन्दै गैयाब्ला ओ गुबुननिफ्राय जों बायनानैबाबो जों लाबोनो गोनां जायो।
औ।
बेफोराव जोंहा माखासे एसे खरसाबो थाङो आरो। आरो समावहाय जोङो माने ओ अमाफोरा माने एसे बेमारफोर आजारफोर जायोब्ला माने बेखौ जिब जुनारनि फर फोरनोबो माने बिसिनिफ्राय ओ मुलि बा बिजिखौ जोङो होनो गोनां जायो आरो।
औ।
ओ जोंनिया हाय आरो ओ जेब्लाना अमा बुन्दि फियो जोङो अब्ला माने जोंनिया ओ जि मास बा जिसे मासनि गेजेरावहाय जोंनिया माने ओ फिसा जानाय सम जायो आरोना नै बेफोरावहाय जोङो माने फिसा जायोब्ला जोंनिया अमा बुन्दिया
औ।
बा दाइन थाखौथ' जोंना मोनखायो फिसाखौ। बेवहायबो जोङो माने अमा फिसाखौ फानोब्ला माने जों गोबां माखासे रां आरजिनो हायो आरो। अ अब्ला नोंथाङाबो एसे ओ फोरमायना होदो नों बिथाङा जेनेबा माबायदि मिथियो बेफोरनि सायाव अमा फिनायनि सायाव?
अ बिदिब्ला नोंथां आं एसे जिखिनि मिथिगौ आं बेखौ फोरमायनो सानदों आरो। ओं। बिदिनो अमा फिसिनायाथ' जोंनि बर'फोरा बांसिन फिसियो आरो अमाखौ। बिदिनो गुबुन जायगाफोरावबो नुदों। अमा फिसिनायखौ नाथाय जोंनि बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो अमाखौ फिसिबोदों आरो नोंथां। ओ बिदिनो अमा फिनाया जोंनि मोनसे ओ कालसारनि मोनसे बाहागो बायदि जालांबाय आरो नोंथां। जों बयनिबो न'खर-न'खर ओ गोबाङानो गोबां फिसियो आरो गोबाङानो ओ मासे बा मानै बाबो लानानै बिदिनो फिसिथारो आरो बयनिबो न'खराव थाखाथारो आरो नोंथां औ नंगौ। औ। औ ओ बिदिनो बिदिनो नोंथां ओ अमाया जोंनि रांखावरियाव गोबां हेफाजाब होयो नोंथां बुंनाय बायदिनो।
औ।
बिदिनो ओ गोबां जायगाफोराव नुदों जोंनिफ्रायबो अमाफोरखौ बायनानै गुबुन जायगायाव साप्लाय हरो ओ बिदिनो जोंनि बे लकेल अ अमाफोरखौबो लाङो आरो अमाफोरा गोबां रोखोमनि दं। औ-औ। इदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो अमाया गोबां बाहागोनि थायो ओ बांसिन जोंनियाव अमाफोरखौ ओ गुफुर आरो गोसोमखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां। औ अबबा फाख्राबो जायो आरो नोंथां बिदिनो अमाखौ ओ अमाखौ जोंनि बेफोराव बांसिन मासे मानैखौ लायो। अ सोरबा सोरबा अमानि फारामबो बानायनानै लायो आरो। बे अमानि फाराम जुदि बानायनानै लायोबा नोङो ओम अ गोबां खरसाबो नांगौ जायो बेयाव नाथाय बेखौ फानफिनोब्ला आरो जों बेनिफ्रायबो गोबां रां खामायनो हायो आरो नोंथां औ बेदिनो गुबुन जायगाफोरावथ' नुदों जोङो ओ अमा फोरखौ फिनायखौ बिसोरबो गोबां गिदिर गिदिर फाराम दङ' बिसिनावथ' बिसोरो गोबांबो बेफोरखौ फाननानै आरो नोंथाङाथ' मिनथिखागौ जानांगौ अमा बेदरनि दामा गोबाङानो ओ ब्रैज सेरसेयाव ओ केजियाव ब्रैजौ बा बाजौ बिदि थाङो आरो नोंथां। बिदिनो अमा औ बिदिनो जोंनि जों बयबो बर' सुबुंफोरानो अमाखौ बांसिन जानायखौ नुयो आरो। नोंथां
औ औ औ जोंनिया आरो हाबाफोरावबो जोंनिया बांसिनैहाय जों अमा बेदर नङाबा जोंनि हाबाया जाया होननायखौनो बुंजायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां बिदिनो अम मा बुंनो औ बिदिनो अमा अमाखौ फिसिनानै जोंथ' गोबां रां खामायनो हायो। नाथाय ओ अमायाबो गोबां ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो अमायाबो मोनसे टाइमाव ओ बेमार फैयो आरो ओ सम लानानै सम अमानि बेमारफोरा फैयो बेरामफोरा बेयाव जोंहा जोबां ओ जुदि अमाया बेमार जायो बेराम जायोबा जोंना जो गोबां ओम मुलाम्फाया जोंनिया गैया जायो आरो जोंदि एमान ओ खस्थ'नि गेजेरजों फिसिनायनि फिथाइखौ जों मोना आरो नों थां बेखायनो जोङो अमाफोरखौ बेराम आजारनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो गोबांखौनो नुदों ओ मुलिफोर होनाय नुदों ओ भेक्सिनफोर बेफोरबायदि थुनानै जोङो अमाखौ जोथोनै लानो नांगोन आरो अमा फिनाय जायगाफोरखौ जों साफा खालामबाय थायोब्ला जों बेफोर बेरामनिफ्राय बारग'नो हागो अमाया बेरामनिफ्राय बारग'नो हागोन आरो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
औ।
ओ नोंथाङा जे बुंदों ओ खोथा बुंदोंमोन नालाय जोंनिया फारामखौ जोङो गोबाङै नुनै दाना आथिखालावहाय जोंनि ओ बर' गामि गामिफोरावबो जोङो माखासे नुयो आरोना ओ नाथाय बांसिनानो जोंनिया ओ जि नोंथाङा बुंनाय बायदि अमा गुफुर होननाय दंना बे अमा गुफुराहाय माने बांसिनैहाय जोंना बेमार जानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। बेवहायनाखि ओरैबायदि खालामो आरोना जायनाखि फार्म खुलियो बिसोरो माने ओ आदार हैनाय समावबो ओरैबायदि साखोन- सिखोनै थां माने ओ दुगैनानै थाङो आ रोना जाहाथे माने ओ गुबुननिफाय फैफानाय माखासे ओ बेक्थेरिया बा बाइरास
भाइरासफोर नैफोरो माने थांफाया औ आरो
जोंनिया बेवहाय माखासे ओ जानाकि फाराम बेफ फारामावहाय माने जोङो जोंनि गानदेरनाय सेन्देलफोरखौ खौबो जों गानहैनानै थाङो आरोना बेवहाय जोंना माने एक्स्रायैहाय जोंना सेन्देलफोर
सेन्देलफोर थाखायो आरो
दुगैनानै जोङो आदारफोरखौ जोबोद साखोन सिखोनै जों हैनायखौ नुनो मोनो आरो। जुदिहाय माने जोंनिया मासे जुदि बेमार जायोब्ला माने बेजों लोगोसेयैनो जोंना माखासेयाबो बेमार जाफानो
बेमार जाफानो चान्स थायो आरो औ -औ
बेनिखायनो माने जोबोद साखोन सिखोनैहाय जों होनाय जायो बा ओ साखोन - सिखोन आ दारै जोङो लाखिनांगौ जायो आरो अमाखौहाय फार्म खालामोब्ला। ओ जोंनियाथ' अमा बेदर होनोब्ला जोंनिया हाबा हुखााल' नङा माखासे ओ‌ सावरि बादालियानो जा बेफोरावबो जोङो माने बांसिनैहाय जोंनि बर'फोरखौ माने अमा बेदरखौनो जों जानाय नुनाय मोननाय जायो आरो। औ। अब्ला नोंथाङो जोंनिया समाबो जानानै फैबाय उननि समावहाय माने खाबु मोनोब्ला मोजां आयदा मोनसे लानानै सावरायफिननोसै नामा नोंथां।
औ- औ- औ जागोन दे नोंथां औ। नोंथांजों बिनि बागै राय्लायनो मोननानै औ गोजोननाय मोनदों नोंथां। गोजोन्थो नोंथां।
औ -औ गोजोननाय थाबाय दे औ।